ओ नोंथां ओ खोनादों नोंथां
औ आंबो खोनादों ओ नोंथां आं नोङो जि नोंथाङा जि फन हरबाय ओरैनो जों मा सावरायनो नोंथां?
औ नोंथां नोंथांजों आं मोनसे ओ आबादनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा माबाफोर आबादनि सोमोन्दै मिथिगौ ना ना नोंथाङा आबादफोर मावफेरबाय नामा बेनि सोमोन्दै? नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनाय।
औ जागोन दे नोंथां आङो अब्ला नोंथांनो जि आं सिगाङाव माइ गायनायनि सिगां आं मोनसे आबाद मावदोंमोन। बानलु बानलु सिब्रुनि आबाद मावदोंमोन आरो आं जेब्ला आङो माइ गायनायनि सिगां ओ बेखौनो आं फोरमायना होनसै होनब्ला नोंथांनो ओ गिबियाव जोङो औ बानलु सिब्रुनि आबादखौ मावनो थाखाय जोङो गिबियाव हा नांग्रोगोन आरो बे बिदिनो जोङो खम बिबांनि हायाव जोंहा बारा मुलाम्फा जानाय नङा आरो बानलु सिब्र'आ। बेखायनो जों एसे बुरजा बिबांनि हायाव आबाद मावोब्ला मोजां जायो आरो। बिदिनो गिबियाव आबादखौ जागायग्रोनो थाखाय नोंथाङा जे हा बेखौ मोजाङै ट्रेक्टरजों एवनानै लाग्रोनांगोन आरो नोंथां। ओमफ्राय ट्रेक्टरजों एवखांनानै लानायनि उनाव नोंथाङा बेयाव जेब्ला मोजाङै एवजायो अब्ला नोंथाङा नोंथाङा बेयाव मा खालामनांगोन हायाव हासार सारनो नांगोन आरो नोंथां। हासारखौ ओरैबायदि हासार सारनांगोन नोंथाङा जिे इउरिया पट स एमअपि बायदि बायदि हासार सारखौ नोंथाङा खेबसेनो ज' लगायजोबनानै बै हायाव सारनानै होनांगोन आरो। बेनिफ्राय हासारखौ जयै सारखांनायनि उनाव नोंथाङा जे बानलुनि फुलि बेखौ गायनो थाखाय नोंथाङा ओ मोथावरि बा आलि बानायनानै लानांगोन आरो जाहाथ जाहाथे जोङो अखाफोर हायोब्ला दैफोर लोमोबा बिफांफोरा गाज्रि जायो बायदि ओ मोथावरि बानायनानै लानांगोन बा आलि बानायनानै लानांगोन आरो नों नोंथां बिदिनो जेब्ला नोंथाङा आलि बानायखाङो अब्ला नोंथाङा गि गिबि बेफोरखौ मावनायनि सिगां नोंथाङा गिबियाव बानलुनि फुलिखौ बानायायनानै लाग्रोनो नांगौ आरो। जोङो जेरै बानलु फिथाइनिफ्राय बेगरखौ एरननानै बेखौ जोङो हायाव जावैनो नांगौ हावै हायाव जावैखांनायनि उनाव जेब्ला बियो खिलिहरो बेयाव जोङो सानफ्रोमबो इसे एसे दै सारै सारै होबाय थानांगौ आरो बिफाङा देरबोनो हमनायनि। बिनिफ्राय उम जोङो जेब्ला बेयो देरबोयो जेब्ला उम बिफाङा नैजि बा बा थामजि सानसो जायो अब्ला बिदिनो गायजानाय महराव फैयो आरो नोंथां मोजां हासार मोनोब्लाथाय। बेनिफ्राय जेब्ला गायजानाय महराव फैयोब्ला नोंथाङा बे फुलिखौ बुखुनानै जि नोंथाङा मोथावरि खोनानै लादोंमोन बेयाव गायहैनो हागोन आरो नोंथां। जोंहा बेयाव मोनसे आदब दंबायो आरो बानलुखौ गायनायनि बेयाव जोङो गिबियाव जि मोथावरि खोना लादोंना बेयाव जोङो माल्सिं प्लास्टिक जाबोब्ला मोजां जायो आरो। माल्सिं पेपार होनो ना जायखौ जोङो स्ट्रबेरि आबाद बायदियाव बाहायनाय जायो। बेखौ जोङो मानो बाहायो होनोब्ला जोंहा आबादाव माखासे नाङै हाग्रा फोर रज'नायखौ जोङो नुनो मोनो बै हाग्राफोरा जि जों बे माल्सिं पेपार बेखौ बाहायोब्ला बे हाग्राफ्रा रज'वा आरो बै हाग्राफोरा जि जोंनि हासार बैफोरखौ जाजोबो आरो नांङै हाग्राफोरा बेखायनो जों माल्सिं पेपारखौ जाबना जाबनांगौ जायो जाहाथे जोंनि हासारफोरखौ बियो जानो हायै बायदि। बिदिनो जेब्ला नोंथाङा मालसिं प्लास्टिकखौ जाबखांगोन। अब्ला बे प्लास्टिकखौ नोंथाङा ओ बिफांखौ गायनो थाखाय सु ओ गुदुं सुफ्लुंनांगोन आरो ओरैनो गदुंखौ ओरैबायदि सुफ्लुनांगोन मा नोंथाङा। ओ ओम से फुटनि से फुटनि एसे बारा नोंथाङा ओ जान्थायाव सुफ्लं। आरो फांनै बिफांनि गेजेराव से फुटनि एसे बारा दोननो नांगोन आरो नोंथां। बांद्राय बिफांजों बिफां खाथि खाथि जायोब्ला जोंहा मोजां जाया आरो बेखायनो जों एसे जान्थायाव गायोब्ला मोजां जायो। बेनिफ्राय नोंथाङा जि फुलि बेखौ नोंथाङा बे गुदुं खालामनायाव मोजाङै गायफैदो आरो गायखांनानै बेयाव नोंथाङा। ओम गायखांनायनि उनाव सानफ्रोमबो ओरैनो से सप्तासो नोंथाङा बेयाव। ओ दै होबाय थानांगोन आरो जाहाथे बियो मोजाङै खिलिबोनो हायो आरो रोदा सुनो हानाय बायदि। बिदिनो से सप्तसो दै होखांनायनि उनाव बियो जेब्ला मोजां‌। जां सोमखोर जाबोयो बा रोदा सुनो लायो अब्ला नोंथाङा बेयाव। बिफां गुदियाव दैखौ होनो नांला आरो ओम बिदि जाबोयोब्ला बेखौ नोंथाङा एसे गोबाव दोननानै जि बेखौ मोजाङै। फिफांखौ राहोनांगौ राखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ मा खालामनांगोन ओम दै होनो नांगोन आरो दैखौ जोङो देबार माबायदि होनो नांगोन बे बाराव जोङो दैखौ जि आलि मोथावरि खोनानै लादोंमोन नना बिनि गेजेर गेजेराव जि हाखरबायायदि जानानै थायो बै लङायावसो नोंथाङा मेसिंजों दैखौ सोनो नांगोन आरो बे बाराव अब्लानिया जोंहा बिफाङा रोदानि बा गेजेरजों दैखौ बोनानै लानो हागोन आरो बिदि मेसिनजों दै सोयोब्ला बिदिनो जोङो ओ बिदि दै होखांनानै जेब्ला बियो देरो देर नायनि उनाव जोंहा बिबार लायो ओरैनोथ' जोंहा बानलुआ ब्रै दानजों जोङो फिथाइ मोन नो हायो आरो बानलुनि सिब बानलु सिब्र'खौ ब्रै दानजों फिथाइ मोनो जोङो अक्ट'बराव गायोब्ला जरैनो जोङो जानुवारि फेब्रुवारि बिदियाव मोनहैगोन आरो नोंथां ओ बिनिफ्राय जेब्ला ओ बिबार लायो नोंथाङा बियाव माखासे मुलिफोर सार रनो नांगोन बिबाराव जाहाथे जोंहा एमफौ फोरा सुनो हायि बायदि बिदिनो एम्फौ सुनो हायैनि बा बिलाइफोरा सान खालामनानै गाज्रि जायो बैफोरखौ जोङो साफा खालामनो थाखाय माखासे मुलिफोर सारनो नांगोन आरो नोंथां बेनिफ्राय जेब्ला फिथाइ थायो नोंथाङा फिथाइ थायोब्ला बिफांखौ जोथोन लानांगोन जेरै जोंहा बारहुंखा बायदिसिना फैयोना बेफोरखौ ओ बेफोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोंहा गुना बायदिसिना दिरुं खानानै होनांगोन आरो जाहाथे बेफोरजों बारजों बुफाय जायि बदि बिदिनो जोङो फिथाइ थायोब्ला फिथाइफोरखौ जोङो बाजारफोराव बा गुबुन गुबुन जायगाफोराव साप्लाय हरनो हायो आरो नोंथां बेजोंबो जों गोबां रां आरजिनो हायो आरो बानलुनि आबादजों बिदिनो नोंथाङाबो जि मायबाफोर आबादफोर मावो नामा आरो सिगाङाव मावफेरबाय नामा
औ नोंथां आंबो बिदिनो गोबां आबाद मावनाय जादों नोंथां नोंथाङा जेरै मा होनो दैज्लां बोथोरनि आबाद होनना बुंदों माइ ओ बेनि सोमोन्दै फोरमायबाय आंबो नोंथां आंबो रबि फसर खौ गायनाय जायो नोंथां जेरै रबि फसर होनबा जोंहा जि मि मेसेंनि आबाद बे मेसेंनि आबादखौ आं नै बोसोरसो सिगाङाव गोबां मावदों दा नाथाय साननैसोनि थाखाय दोन्थ'नाय जादों बे आबादखौ फिन नै एबार बोसोरनिफ्राय मावफिनो होननानै सानदों आङो नोंथां बे आबाद एबा रबि फसल आबादखौ मा होनो गुबैयै मेसें बोथोराव बायनाय जायो जेरै जोङो ओ रबि फसल आबाद होनना बुङोबा ओ मा होनो? नोंथां आ जोङो दिनै मेसें बोथोराव गायनाय ओम। आरो ओ मेसें मेसें बोथोराव गायनाय बा जेरै जों खबि होनना बुङो बेफोर खबि आबाद फोरखौनो गायनाय जायो नोंथां। ओ बे आबादा गुबैयै औ मा होनो आ मेसें बोथोराव जेब्ला जोङो ओ आसिन खाथिनि फ्राय जोङो आ गाजेननाय जायो आरो नोंथां बे आसिन खाथियाव जोङो रबि फसलखौ गायोबा जोंहा साबसिन जायो जेरै जोंहा बे बोथोराव जोङो क बान्दा कबि फुल कबि बिदिनो गोबां आबाद फोरखौ जोंङो गायनाय जायो आरो नोंथां। बेफोर आबादखौ गायोब्ला जोङो गोबां मुलाम फा मोननो हायो आरो बे टाइमाव बेनि उनाव गायबा जोंहा गोबां ओ खम दामाव फाननो गोनां जायो बेनिखायनो जेरै खबियाबो गायनो थाखाय गिबियावनो जोंनो एसे फुलिखौ जोंहा मास मोनसे सिगाङावनो आ मा होनो जावैग्रा लानां गोन आरो नोंथां होमबासो मा जोंहा बे आबाद मा होनो मोजां जागोन आरो नोंथां। आ बे आबादखौ गिबियावनो जोङो एसे हायाव जेख्लाब से कबि बिदानखौ नार सारि निफ्राय बायना लाना फैनानै आ बेबायदिनो गायनाङो आरो नोंथां ओ गायखांनानै बे आबादखौ आ गिबियावनो जोङो ओ फोनाय लोगो लोगो जोङो बे जाय जायगायाव गायगोन बे हाखौ जों एवनानै लानांगोन। बे एवखांनानै लाखांनायनि उनाव मा होनो ओ जेब्ला जोङो मास मोनसे जायो अब्ला जोंहा बे कबि फु लिया गायनो थाखाय रेदि जायो आरो नोंथां आ बे रेदि जानाय कबिखौ जोङो जेब्ला जोङो गायगोन अब्ला जोङो बेखौ सिदा सिदा लाायन होननानै खबि आबादखौ गायनांगोन जोङो। सिन बोनानै जेरै जोङो ओ गुवारखौ देरा फुलानानै दोनो थान ओमफ्राय ओ मा होनो बिनि गोजानखौ एबा बिनि लावथायखौ जोङो बेसे लानांगोन? से फुट से फुट गोजानाव गायनांगोन होम बाना कबि आबादखौ ओम मोजां खालामनो हायो आरो नोंथां बिनि जोंहा बारा गायोब्ला जोंहा बे आबादखौ मोजाङै ओ माने गुबुं जायोबा जोंहा थाबनो देरहो नाय नङा आरो बे आबादाव जोंहा गोबां रासनारि फोर जायो गोबोरखिनि अनगायैबो ओ जेरै जोंहा रासिनारि हिसाबै जोंहा पटास आरो दिउ पि बेनो मेन आरो। सुपार बेखिनिखौ जोंहा होथारनांगोन आरो नोंथां बेफोरखौ होबा जोंहा आ बे आबादखौ मोजाङै मोनगोन आरो नोंथां बे आबादखौ मोजाङै मोननो थाखाय जोंहा आ मा होनो बांद्राय थाखाबो नाङा आरो नोंथां। आरो बे आबाद गायब्ला जोङो जेवराबो होनांगोन मानो होनबा जोंहा मोखौ फोरा मोसौ गायब्ला बे आबाद खौ मा होनो खेबसे जायोब्ला बेयो ओ दि खौ जोंहा मोनखाला आरो बे गाज्रि जालांखाबाय बेनिखायनो जोंहा थाब थाब नो मा होनो ओ देरनो थाखाय जों हासार नांगोन बे खबिखौ जोंहा गा सै थाम दान नाङा नोंथां। आ ब्रैजिबा दिनावनो जोंहा बे खबिया थबनानै फाननो हानाय जायो आरो नोंथां। बे फांसे दंफां जोङो कबिखौ मा होनो से केजि गाहाम नै केजि दैखो से खावसे केजियाव लागै बानायनो हायो आरो नोंथां। आ बेबायदिनो ओ ओ कबि आबादखौ जोंहा मावनो हायो आरो नोंथां बे कबि आबाद मावनायाव जोंहा आ बांद्राय रांनिबो खरसा जाया आरो नोंथां। एसे रां खरसा खम ओ रां बाहायनानै जोंहा बे आबादखौ मावनानै सा फुंसार जानो हायो आरो नोंथां ओ बे खबि आबादा फाननोबो गोरलै नोंथां ओ बाजाराव लांद ना लांनानै फानहै बानो गोबां सुबुंङानो बै समाव गायोबा जोंङो आसिम आसिनाव हगायोबाथ' जोंहा नोंथां आघगावनो जोंहा फानजोबनायायो अब्ला जोंहा सेरफायावनो बाजि द'जिया मोनखायो जोंङो बिगायावनो बे कबिखौ गोबां हाजारफोर गनायायो बिगासे जाहायाव जों खमैबो नैजि रोजा कबि खखौ जों गायनो हायो आरो नोंथां। जोंङो कबि गायोब्ला अब्ला जोंङो बे नै नैजि रोजा कबि फुलियाव जोंङो थामजि रांङै गरै हमबाबो जोंहा गोबां रां मुलाम्फा खालामनो हायो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंहा कबि आबादजों गोबां सुबुंङानो दिनै फिसा फुस जानो हादों ख बियाबफोर गायनानै जिउ राहाखौ खुंनो हादों बेबायदिनो मा होनो जोंनि ओनसोलाव गोबां दिन्थि दंङो बिदिबायदि खबि आबाद मावनानै जिउआव जाफुंसार जानो हानाय न'खरखौ बिदिनो फसुंथानो हादों न'खरनि गासैबो सुबुंफोरखौ मा होनो मा होनो नोंथां। गावनि फिसाफोरखौ बिदिनो फरायना खरसा रां खरसाफोरखौ होनो हादों आरो नोंथां। बे कबि आबादनि अनायैबो जोंहा मेसेंआव गोबां आबादजों जेरै जों फान्थाव बिलाइ गायनो हायो नोंथां फान्थाव बिलाइ ननगायबो जोंङहा फुलकबि आबादफोरखौ बेबायदिनो गायनो हायो नोंथां नोंथां। फान्थाल बिलाइ गायनो थाखाय जोंहा बांद्राय हाबोनाङा एसे हायावनो जोंहा गोबां मुलाम्फा खालामनो हायो। फान्थाल बिलाइखौबो जोंहा गायखांनानै मा होनो नारा होना दोबानो ओ बार बांद्राय जोथोन लानांङा सम सम मुलि होबानो जोंहा। गोबां थाखा खामायनो हायो आरो बे जोंङो मेसें बोथोरनि आबाद हिसाबै जोंहा बे बान्दाखफि फुलखफि आरो फान्थाव बिलाइ आरो फान थावखौ गायनानैनो जोंहा बे मावनो हायो आरो आरो नोंथां दा बिदिबानोंथां जोंहाथ' समाबो जानानै फैबाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ जोंङो उन सम उनाव समफोर मोनोबा रायज्लायफिननोसै नामा
औ नोंथांनिसबो गोजोननाय थाबाय नैबे आबादनि सोमोन्दै मावनानै गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
दे दे दे